औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामदों
आं नोंथां ओरैनो नै जनानै दङ नोंथाङालाय औ औ फैय दंथ'यो नोंथाङालाय मा खालामदों
अ मोजां खोनायाखै नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामदों होनदों दायो
अ आंबो दायो ओरैनो जिरायना दंथ'यनि औ खोनाबाय
मोजाङै खोनादों ना नोंथां
औ होमबा ओं खोनादों मोजाङैनो होमबा नोंथाङा फ्रिब्ला आङो एसे माने मोनसे आयदानि सायावहाय मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों नोंथांजों
औ औ दे नोंथां रायलायजागोन
औ होमब्ला आङो नोंथांजोंहाय माने गाननाय जोमनाय जि द्रेस बिनि बागै नोंथांजोंहाय आं सावरायनो सानदों
औ औ
सोलाबगोन ना नोंथांङा
ओं सोलाबगोन नोंथां ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरनि सोमोन्दै ना नोंथां।
ट्रेडिसनेल ड्रेस माने जोङो गोदो-गोदायहाय माने जि ट्रेडिसनेल दड्रेस बेखौहाय माबायदि बानायोमोन माबायदि आ-आखाइजों बानायना गानोमोन बेफोरनि बागै ओ नोंथांसि मिथिनो लुुबैदों आङो आरो दानि जुगावहाय माबायदि जाबोखो आखाइजों बानायना गानो ना मेसिनजों बानायना गानो माबायदि जाखो गाननाय-जोमनाया बिनि बागै नोंथांनाव एसे मोनथिग्रोनो सानदों आङो
औ नोंथां गाननाय-जोमनायाथ' जोंहा बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा आर'नाइ गामसा बेनो गाहाय आरो जोंहा गस्लाफोरखौथ' जों उनावसो गाननाय जादों नालाय गोदो गोदायथ' जोंहा गस ला गैयामोन जोङो आरनाय आरो गाम साजोंनो जों दङमोन आरो बेल' मोननैल'मोन दा बै समाव जों आर'नाइ आरो गामसाखौ जों बर'फोरा गावनो न'खराव बानायोन आरो हिजावफोरा जेरै ओ जोङो एम्फौ फिनानै एम्फौ लाथा फिसिनानै बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ बेजोंनो दुरुं बानायनानै
जोङो बेफोरखौनो गामसा बा आर'नाइ महर होनाय जायोमोन आरो
औ औ
थ' जोङो बांसिन मेसिनफोरावसो जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ दा नोंथाङाबो मा होननो सानो
औ आंबो बेखौनो नुबोदोंदि गोदो गोदाय माने जोङो जोंनि गामि ओनसोलावहाय ओ जि जोंनि आइजो माहारिया माने जि एम्फौ एम्फौखौ फिसिनानैहाय बे एम्फौनिफ्राय जि मोननाय फिथोब बे फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं बानायनानैहाय ओ जोङो इन्दि इन्दि सि बेफोरबायदिखौहाय माने आखाइजोंहाय बानायनायखौहाय गानबोनाय नुयोमोन ओ बिदिनो ओ बे खुननिफ्रायनो जोङो गामसा बानायोमोन। आर'नाइ बानायोमोन बा दख'ना बानायोमोन ओ बेबायदि आखाइजोंहाय सोरजिबोनाय बा दाबोनायखौ नुयोमोन। बेबायदिनो ओ माखासे जे दखना बेफोरखौहाय जोङो गुबुन गु बुन बा गुबुन गुबुन आगर एरखाङोमोन आरोना गोदो-गोदाय ओ जेरैहाय ओ हाजो आगर ओ बिदिनो जोङो फारौ मेगन थाइखेर ओ बिदिनो हाजो आगर गोबां माने रोखोमनि आगरफोर आखाइजोंहाय ओ दानानैहाय जोङो गानोमोन। बैफोर बै समावहाय माने जोङो दानानै गाननाया माने जोबोद मोजां मोन आरोना थान्दा आराम जिया माने गाननो मोजां जायोमोन आरोना ओ बिदिनो गोदो गोदाय माने गोबां सुबुङानो माने आखाइजों बानायनाय गामसा ओ आर'नाइ बेफोरखौ माने गानोमोन लायोमोन आरो बे बेखौहाय जोङो ओ बुंनांगोनदि जोंनि माखासे बर' हारिनि ट्रेडसन ड्रेस बा ओ जोङो बेखौ माने जोंनि बैसागु रंजानाय मोसानाय बा अबावबा ओ गामियावहाय ओ बिदिनो हाबा खेराइ बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो बिदिनो गामसा आर'नाइ दखना गाननानै जोङो ज' ज' माने ओंखारोमोन बेखौ गानोमोन माने जोङो गावखौनो माने सिनायथि मोनोमोन जे जाहैबाय बर' हारि बर' हारिनि जि द्रेस गाननाय बेफोरखौ माने जोङो सिनायथि मोनो आरोना
औ औ
बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि जोङो आखाइजों दानानै गानबोनायखौ नुदोंमोन नाथाय बिदिनो समजों लोगोसे लासै लासै लासै सोलायबोनानैय माने दानि जुगावहाय माने खस्थ' खालामनाय बा आखाइजों माने दानानै गाननायखौ माने खम नुबाय आरोना ओ दानि जुगावहाय माने बिगियाननि मुगा बा सोलोंथाइ लानानैहाय जौगानाय मुगा नालाय ओ बेवहाय माने मेचिन मेचिनजों दानानै हाय गाननायखौहाय जोङो नुनो मोन्दों आरोना दानि जुगाव माने दख' खनायानो होन गामसायानो होन आर'नायानो होन माने बांसिनानो मेचिनजोंहाय माने सहस सहसजों जायोना जों माने मेचिनजों दायोबा मानसि ओ सानसेयावहायनो ओ गोबां माने जि दुरुननो हायो नालाय बिनि थाखायनो ओ मेचिनजों दानायखौहाय माने बांसिन दाना ओ गाननायखौ नुनो मोनो आरोना दानि जुगावहाय।
औ नोंगौ नोंथां।
दानि जुगावहाय जोङो नायोब्ला गोदो गोदायनि सि माखासे ओ आगजुफोर दङमोन जि सा-साल गान दै माखु ओ सोरखि ओ बिदिनो गोबां माने जि दानायावहाय बाहायग्रा आगजुफोर बेफोरखौ माने गोमाबोनायखौहाय आङो नुबोदों आरोना गोदो गोदाय बेफोराव दानानै गानोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जोङो न'खराव हाबना नायोबा सोरनिबा न'खरावहाय गंसे गाहामल' नुसिगोन मोनसे गाहामल' नुसिगोन। गामि एरियाव हाबना नायोबा जोङो मोनसे मोननैल' नुसिगोन बेफोर माने जोङो खोमाबोनायखौहाय जोंनि बर' हारिनि जि नेरसोनफोर बेखौहाय माने खोमाबोनाय बादि माने अनथिंजाय जोगारबोनाय बायदि नुबोगासिनो दं आरोना माने ओन थां माने बैफोरखौहाय जोङो लाबोफिननो हायोबा जोङो जोंनिनो बर' हारिनि माखासे सि-सिनायथि मुवा बेसादफोर बे फोरखौहाय माने जोङो दिन्थिफुंनो हागोन आरोना बा जोंनि बर' हारिखौलाय माने खायसेया मोनथिया नालाय ओ बेलेग हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बर' हारिनि माखासे आगजुफोरखौ नु मोनथिया नालाय ओ बैफोर हा माबाखौहाय आगजुफोरखौ बोखांफिनबा जोङो बै गुबुन हारिनि मानसिफोरनो बेयो खोन्थानो हागोन दे जोङो बेफोरजोंहाय बेफोर मुवा बेसादफोरजों जोङो गोदो गोदाय आखाइजों बानानै नानै दानानै गानोमोन होननानै ओ दिन्थिनो हागोन आरोना नोंथां बेफोरबायदि आरोना।
नोंगौ जोंना बर'नि दानाय लुनाय बेफोरो जोंना जोंनि हारिमुजोंथ' मोनसे सोमोन्दो दं नालाय जोङो गोदोनि समनि ओमफ्राय जोङो ओ गावनो गाव गाननाय जोमनायखौ जों बर' बानायनानै लायोमोन। दा आथिखालनि मुगायावथ' जोंना बे फोर ओ दाग्रा दाग्रा उम बेफोरो बानायग्रा जि दाग्राफोरा जोंना गोमालांनो हमबाय। बेफोरो मोनसे समाव फैबाय थानाय समफ्राव बेयो मोनसे जारिमिन जानासो थालांसिगोन आरो। जों बेखौ बिजाब इन्टारनेट बेफोरावसो जों फरायनो मोनसिगोन आरो जे बर'फोराबो गावनि जिखौ ओरैबायदि दायोमोन नो औ ओरैबायदि ओरैबायदि आगजुफोर दङ मोननो बेफोरखौ जों मोनसे जारिमिन महरैसो थालांसिगोन आरो।
औ।
बिब्दिनो दा जोंहा बै समाव बिदिनो गो गावबा गावनो जिफोरखौ दानानै जोङो बेफोरखौ फाननानैनो जोङो ओ ओ माने फैसा रां थाखाबो खा आरजिनो हायोमोन आरो बै समावहाय। नाथाय दाथ' जों न' न'आव बानायला जों बेखौ गुबुन गुबुन इन्डास्ट्रिफ्राव बानायनाय फोरखौसो जों बायनानै बेफोरखौ जों गोबां गोबां बुरजानि रां होनानै जों बेरादनो बेफोरखौ बायो आरो जों दा गामिफोराव दानाय जों जिफोरखौ जों बायनोनो मोनला माने गाननोनो नागिरा माने मानसिफोरा।
औ नंगौ नोंथां।
बे जोंनि दासान्दि बिदि जालांबाय आरो मानसिफोरा आरो जों जोंनि ट्रेडिसिनेल जोंनि जा गानग्रा जोमग्रा बेखौ जों गाननायखौनो एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो दानि गोदान गोदान गोदान मुगायावहाय। गोदान गोदान दा जोंनि उन्दै उन्दैफोर दङ दा बेफोरथ' बिसोरथ' जोंनि ट्रेडिसनेल जि गानग्रा जोमग्रा बेखौ जों गाननायखौनो नुनो मोना आरो दा थ' बैसागुफोरावल'सो जों गाननायखौ नुनो मोनसै आरो
औ औ औ आंबो नुदों बि दिनो दानि जुगावथ' माने अबेबा टाउन बा सहराव थाङोब्ला जों जों द्रेसखौ गानलांला जि जोङो मेसिनफोराव हाय दानानै मोननाय लंपेन गस्ला बेफोरखौसो माने गाननानैहाय थांनायखौहाय नु यो आरोना बे-बे माने जोङो मोनसे समाव माने बेफोर माने गोमालांगोन नामा नंदों आरो आं नोंथां।
औ नोंथां दा जेरैबायदि सोलिदों जों बेखौ जुदि ' बिदिनो सोलिबाय थायोब्लाथ' मोनसे समाव बियो जारिमिन जानानैसो थाहैगोनखौनो आं सानो आरो।
औ औ नोंथाङा आङो माने बेखौ मोनथिनो लुबैनाय माने गोदो गोदाय जोङो बे जि दा हालालै नोंजो जि बेखौ माने बेफार फालांगिनि थाखाय बाहायोमोन ना ना गावनो थाखाय बा माने गाननो थाखा ब बानायनाय जायोमोन?
औ बेखौ जोङो ओरैनोथ' ओ सिगांहाय गावबा गावनि थाखाय नो बानायनो थाखायनो माने गाननो थाखायनो बानायोमोन नाथाय जुदि खायफा खायफाा खायफाया जुदि माबा बेफोरखौनो बुरजा बिबांनि बानायनानै बिसोरो फाननायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो
जों उन्दै उन्दै समफ्रावबो जोङो जोंनिनो गेदेरफोरखौ जों नुनो मोनदों जे आर'नाइ दानानै बिदि दख'ना दानानै आं फानहरनायखौ नुनो मोन्दों आरो बै समावहाय जेनेबा न'आव दानोनो बानाय न'आव गाननोनो बानायो। ओमफाय आरो फानहरनो थाखायबो बानायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
होमब्ला गोदो गोदाय जि दानाय बिनि जि माने रां बा जि माने बे जिखौहाय माने दानि दिनावहाय बायोब्ला ओ माने दामा माने गोबां जागोनखौ बायदि नुदों आरो आं। थां। आखजों बानायनाय नालाय।
बिदिनो दा जों बिदिखौनो नुनो मोनो आरो।
औ।
औ। दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ आरोबाव नोंथांजों बेलेग टपिकनि सायाव रायजलायबावगोनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम सिम गोजोननाय थाबाय उनावहाय लोगो हमसिनगोन होननानै आसा बावनाय थाबाय औ दे होमब ना?
औ।